हेलौ।
हेलौ अ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों।
अ मा खालामगासिनो दं नोंथां?
अ नों अ नोंनिया बारास इमान गेनेट गैया नों एसे नेट गोनांङाव थांनो हागोन ना?
दा मालाबा मालाबा
औ औ नेट बिराद स्ल' खोनादों नोंनिखौ
आंथ'
औ औ ओ बबेनि जाखोमोनलाय नोंङो आदाया? हेलोव हेलोव
मा खालाम नोंथांङा बबेनि मा खालामदों दा?
ओ दंलाबायो नोंथां आंबो ओरैनो ओ सिरिदलाबायनानै।
माथो ओंख्रि संनो नागिरदों?
ओ जोंनाथ' हस्टेलावसो थायो नालाय ओ दा मोनजाथ'वा जोंनिया नोंहालाय?
आंना दा मा मा
अ अ अबेनिमोनलाय नों आदा? हेलोव मा होनदो?
क'क्राजारनि
औ मा गामि नोंथांङा क'क्राझार मा गामिनि? हेलोव ओ नोंथांनिया नेट इमान मोजां गैया नंङा ओ नोंङो नेट नांनाय जायगायाव थांनो हागोन ना?